नोंथाङा होमब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा।
नै आंद' ओरैनोसो दंथ'यो।
औ होमबा दसे सावरायनो हागोन नोंथां। औ होनब्ला नों थाङा आंजों मा होनो बिरोंदामिन जौगानायनि सोमोन्दै इसे फोरमायलांनो हागोनना।
औ हागोन नोंथां ओ जोंङा बिरोंदामिन जौगानाय होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो आथिखालावहाय। गासैबो बिथिङावनो जौगागासिनो दं लासै - लासै नङा होमबा। दा जेरै ओ गोदोनि समावहाय जोंनि आबाद मावनायावनो होननानै बुङोब्ला नांगोल जोंसो मोसौजोंसो हाल एवोमोन ना गोदो आबाद मावनायावहाय। बेबायदि आरो मोसौ ओमफ्राय नांगोल बेबायदिजोंनो हाल एवनानै आबादफोरखौ मावोमोन। ओमफ्राय जोङो गोबां बेबायदिनो सिफोर दायोब्लाबो जोंहा न'आवनो साल खुन्था गंसे गंनै बेबायदि गायनानैसो जोंहा मा होनोमोनलाय ओ जिफोरखौ दानाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानाय लोगो-लोगो जोंहा आबाद बिथिङावबो जेरै हाल एवनो थाखाय ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय पावार टिलार ओंखारबाय मारा माइ मारा होनो थाखायबो जोंहा मा ओ मेचिनफोर ओंखारबाय गायग्राबो मेसिन ओं ओंखारबाय हाग्राबो मेसिन ओंखारबाय दा मानसियानो बेवहाय बांद्राय मावनांला आरो जेनेबा सासे सानै मानसियानो मावनो हानाय जाबाय गोबांथार मानसि नांला आरो बेबायदि जोङो मेसिनजोंनो गासिखौबो मावनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय जोङो बेबायदि ओंखारनायखाय जोंहा आबादखौबो जोङो गोबां बिबांनि मावनो हानाय जाबाय आरो। दा आबादफोरखौ जों गोबां बिगा बिगा हाफोरावहाय मावनानै जेरै माखासे जेरै लाव बागानफोरबा जोङो माइफोर आबाद बा नङाबा जोङो ओ गुबुन-गुबुन मैगं थाइगंनि आब बा बेफोरखौ जोङो दा गोबां बिबांनि मावनानै दिरुननो हानाय बेबायदि जाबाय आरो। दा गोदोनि समाव नांगोलफोरजों हालौनायखाय मोसौजों हालौनायखाय मा जायोमोन एसेल' बिबाङावनो हायावनो जोङो मा आबादफोरखौ मावनो गोनां जायोमोन आरो जाउनाव जोंहा मा ओ दिहुनगिरिफोरा खम जानायाव जोंहा मा जायोमोन ओ बेसेनफोराबो गोबां जायोमोन नङा होनबा बे आरो। दा आथिखालावहाय सुबुंफोरा बांसिन साख्रि बाख्रि मावनानैहाय आबादफोर दिहुनो मावनो बेबायदि ओ हाला आरो सम होनो हाला। बेनिखायनो जोंहा मा खालामगासिनो दङ मा होनो जि माखासे सुबुंफोरा रासायनारि हासारफोर बेबायदि बाहायनानै गोबां आबादफोर मावनानै सै आरो मानो होनबा जोंहा दा आबादखौ बा जोंहा नांगोल जोंहा गोबां जाबाय नङा होमबा मानोना मावग्रा गैला नालाय ओंखायनो नांगौ बिबाङा जोंहा बांलांबाय जा ओंखायनो गोबां हाफोराव आबाद मावो। दा आबादखौ जोङो मावनानै मोजां मोनजानो लुबैयो नालाय बेखायनो जोंहा मा गोबां माखासे रासायनारिक हासार फोर एमफौ फोथैग्रा भिटामिन फोर बेबायदि मुलि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। ओमफ्राय जोङो बेबायदि मुलि बाहाय लायो। मैगं आबादफोरखौ जायै जायै जोंहा मा फारसेजों मा जालांगासिनो दंलै देहायारि बिथिङावबो खहा जालांगासिनो दं लासै लासै अब्लाबो जोंहा मा खालामनो दा बेफोरबाय जोंहा बेबायदिखौ बाहायनायखौ जोङो दा नागाराखै आरो ओमफ्राय जोङो बिदियावल' नङा जोंहा जेरै--बेजों दामिन जौगानाय होनोबा मबाइल फन कम्पिउटार लेपतप थ' बेफोरबायदिबो जौगाबाय नङा होमबा बेफोर जौगानाय फोरजोंनो जोंहा गोबां हाबाफोरखौबो न'आव थानानै जोङो मावनो हानाय जाबाय आरो जेरै--अनलाइन क्लास लानानै जोङो माखासे आनजादफोरनि थाखाय जोङो थाग थियारि जानो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां माखासे गियाननि बाथ्राफोरखौबो जोङो मबाइलाव नायनानै जों सोलोंनो हानाय बेबायदि जाबोबाय आरोबाव जोंहा जेरैबायदि जोंनो नांगौ माखासे फरायसालिनि ओ थाखोनि बिजाबफोराव फरायनानै आरोबाव जोंहा बाहेरा गियान लाबावनो हायो बेबायदि आरो थाखोनि माखासे फरा बिजाबनि सोमोन्दैबो सोंनाय फिन्नायबो जोङो मबाइलाव नायनानै जोङो फरायनो हानाय बेबायदि जोंहा मोनसे सुबिदा जानानै फैबाय आरो दा बेरोंदामिन जौगानाया जोंखौ ओरैबायदि मोनसे गोजौ थाखोसिम लाबोबाय दा जोंहा मा ओ गासिबो हाबाफोरखौनो जोङो गोरलैयै हानाय खाबु जानानै फैबाय आरो ओमफ्राय आरोबाव जोंहा बेबायदिनो बिरोंदामिन जौगानायाव जोंहा मा मा गोदान गोदान मुवा बेसाद ओंखार बाय जेरै--गारि मथरावबो जोंहा दावगाबाय आरोबाव जोंहा मा गोदो समावहाय माखासे लेम एबा बाथिफोरजोंसो जोङो अरफोर सावोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव जोंहा मा जा मोब्लिब गोहो फैबाय जोङो बे मोब्लिबखौ जोङो मानिफ्राय बानायो दैनिफ्राय बानायो। दा बेबायदि आरो दा जोंहा मोब्लिब फैनानै जोंहा गोबां सुबिदा जाबाय आरो जोंहा गरम बोथोरावबो जोङो दानि मुगायाव जोङो फांखा फेन बेबायदि जोङो बाहायनो हाबाय एसि बाहायनो हानाय जाबाय दा जोङो गरमब्लाबो माखासे गरम बोथोराव जोङो एसे रैखाखौ मोननो हाबाय आरो जेनबा न'फ्राव थानानैनो जोंहा रैखा मोननो हानाय बेबायदि जानानै फैबाय आरो। नङाबाथ' गोदोनि समाव बिफां सायहा सायहा थानानै ओमफ्राय बेबायदिनो गिसिब सिबबाय बायनानै थायोमोन आरो नाथाय दा मोब्लिब दिहुनायजों जोंहा माखासे लाइटफोर बिथिङावबो जोंहा फरायनाय लिरनायाव उसुबिदा जानानै फैबाय आरो जोंहा बेबायदिनो ओ गरम बोथोराव सुबिदा बेबायदि जानानै फैदों आरो आरोबाव जोंहा बिदिनो गोबां बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगो जोंहा मा जाखो जेरैहाय स्कुल कलेज बेफोरबो जोंहा मा लासै लासै दावगाबोबाय आरो बेफोरावथ' जोंहा गोबां खारेन्टनि गोनांथि जायो नङा होमबा फार्मा औ हस्पिटालफोराव गेदिर गेदिर हस्पिटालफोरावहाय कलेजफोरावहाय नङाबाथ' जोङो बै माखासे ओ खामानिफोरखौ खारेन्ट गैयामब्ला जोङो मा फ्राय मावगौमोन मा होमबा जेनेरेथरफोर ओंखारबाय बेखायसो जोंहा माखासे खामानिफोर मावनो हानाय जाबाय आरो कलेजनि खामानि जेरै अनलाइनाव खामानि मावनांनाय बेफोरखौ आरो दा बिरोंदामिन जौगानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां ओ थासारि जानानै फैबाय आरो आरो गुबुन फारसेजों जोङो नायनानै बुङोब्ला जोंहा मा जेरै बिरोंदामिननिफ्राय ओंखारनाय माखासे गोबां ओ बिदिनो गाज्रि गेसफोर जेरै गारि मथरनिफ्राय उखुन्दै गनाय आरो गिदिर गिदिर दारिमिन कल कारखानाफोरनिफ्राय ओ दाखोर दालाफोर गारनानै ओंखारनाय बेफोरजों जोंहा मा आबहावाया गुबुंले जादों आरो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय खहा गोनां आरो बेरा फारसेजों जोंहा मोजां जादों आरो बेराफारसेजों जोंहा खैफोद गोनां जादों आरो दा आं आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दैनो बा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां अब्ला आं नोंथांनोबो आं बिरोंदामिन जौगानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै
औ
जोंना बिरोंदामिन जौगानाय होनोबा जोंना सिगांनि मा होनो सिगांनि जिउ खुंनायनिफ्राय जोंना मा होनो दानि जिउ खुंनाया गोबां जोंना मा गोरलै आरो मा होनो सुबिदा गोनां जाबाय नङा होमबा नोंथां जोंनिया सिगाङाव मा सुबुंफ्रा मा होनो गिबियावनो जोंना मा फोनांजाब बिजोंखौ बुंनांगोन जोङा दा बेबो मा होनो
गोदो जोंना मामोन खौरांफोरबा रादाब फोरबा माबाफोर जेनेबा हाबाफोर माबाफोर न'खरनि माखासे फोरबोफोरावबो जेनेबा गुबुन मा होनो गावसिनि न'खरनि मा होनो सुबुंफोरनो फोरमायहैनो थाखाय जोंना मा मानसिफ्रा मा थाबायनानै थांनांगौमोन लाइजामफोर लिरनानै हरनांगौमोन जेनेबा फौजिफोराबो गावसिनि न'खरनि मानसिफोरनो बेबायदि मा जोंना गोबां सम लायोमोन जोंना माखासे पार्सेलफोर बा मुवाफोर दैहरनायावबो जोंना ओमफाय जोंनिया दा मा जाखो बिरोंदामिन जौगानाो थाखाय नोंङा जेनै मबाइल फन कम्पिउटार बा लेप थप नि गेजेरजों जेनेबा जों मा खालामनो हायो जों मा होनो गोबां गोजान गोजानाव थानाय गुबुन हादोराव थानाय सुबुंफोरजों जों मा जगाजग खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो मा होनो आरो बायदि रोखोमनि मा होनो खौरांफोर डाथाफोरखौबो जों मा मा होनो रानलायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जों बिफोरनि अनगायैबो जों माखासे सोलोंथायारि बिथिंखौनो बुंनांगोन जोंना सिगाङाव एफाग्राब मोजां मा होनो स्कुल फरायसालि बा फरायसालिमा गैयैनि थाखाय जोंहा मा सुबुंफोरा मा होनो गोबां मा होनो गोजौ सोलोंथाइखौ लानोनो खाबु मोनामोन। मानो होनबा गोबां मा होनो न'खरफोरानो मा होनो गोजान गोजानाव थांनो हानाय जेनेबा राहा माबायानो गैयामोन। राहा लामाफ्राबो गैयामोन जेनेबा गारि मथरफोरनि सुबिदाजों दानि बायदि मा होनो बास ट्रेनफोरनि राहा गैयि नि समाव बै समाव मा होनो गोबां मानसिफ्रा मा सोलोंथाइ बिथिंङाव उन जाना थानांदोंमोन आरो ना नाथाय दानि जु जों मा जोंना गोबां मा होनो बयनिबो न'खराव मा होनो जोंना मबाइलफोराव थायो नंङा होमबा गोबां गोजान गोजानाव थांनानै जोंना मा जेनेबा कचिंफोर लाहैनो हायाबाबो जोंना मा होनो अनलाइन फोरोंथाइनि गेजेरजों जोंहा मा गोबां सुबुंफोरा मा जोंना साख्रि बाख्रिबा गोबां मा होनो मोजां मोजां मा होनो आन्जादफोराव जोङो मा उथ्रिनो हागासिनो दं आर ना जोंना थांनानै लाहैनो हायाब्लाबो गावनि मबाइलफोरनि गेजेरजों बा लेपटपफोरनि गेजेरजोंनो। बा जों मा होनो बेफोरनि अनगायैबो जों मा गावबा गावनि कलेजफोरनि मा होनो एप्लिकेसन फर्म खालामनाय। साख्रिफोरनि एप्लाइ खालामनायखौबा गावबा गावनि मबाइल बा मा होनो लेपटपफोरनि गेजेरजोंनो बिनो खालामनानै लानो हायो आरोना। बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा हानो आबाद बिथिंखौ होन जोंना आबाद मावनाया सिगांनि समाव मामोन नांगोलजों मोसौजों हालौनाय मानसिफ्राबो जोबोद खस्थ' मोनोमोन आरो गोबाव सम नांगौ जायोमोन आरो जोंना बुरजा बिबांनि आबादखौ जों मा दिखांनो हायामोन। नाथाय दा जोंना मा बा गोबां गिदिर गिदिर ट्रेक्टरफोर खारनि थाखाय जोंना मा हालेवनो थाखायबो गोबां सुबिदा जाबाय आरो मा। जोंना मा होनो गायग्रा मेसिनफोर मार हाग्रा मेसिनफोर ओंखारनो थाखाय जोंना मा सुबुंफोरा जोंना बांद्राय खस्थ' मोनला आरोना आरो जोंना मा गोबां सम खम समनि गेजेरावनो जोंहा मा गोबां आबादफोरखौ दिहुननो हायो आरोना। आरो जोंना मा हान्था मेलानि राहा दाबसिनिस्रु गुबुन दाबसेयाव थांनायखौनो बुंनांगोन जोंना मा होनो दानिया जोंना गोबां मा होनो गावबा गाव न'फ्रावनो गारि मथर थनि थाखाय मा सुबुंफ्रा गोबां मा होनो अखा बा अखाफोर हाबाबो जों नामा जेनेबा गारिफोर थायोबा जोंना जेनेबा थांनांगौ जायगायाव थांनो हायो आरो ना। सिगांनियाथ' बेफोरबायदिनि थाखाय नङा गोबां खस्थ' मोननांगौ जायोमोन आरो ना सुबुंफोरा बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो सोलोंथाइ बिथिं बा फालांगि बिथिङावबो जोंना मा गोबां सुबिदा जादों आरो जोंहा। गारि मथर बा हान्थ मेलानि जुगानि थाखाय सुबुंफोरा मा होनो मोनसे जायगानिफ्राय मा होनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांना जोंना मा सोलोंथाइ लानो हायो आरो जोंना मा होनो। बेफार फालांगि खालामग्राखौ जोंना मा मुवा बेसाद रोगानाय लाबोनाय जों गोबां मुलामफा जादों नङा होमबा नोंथां।
औ।
होमबा दिनैनो सावरानायखौ दानथनोसै नोंथां।
औ दे नोंथां।